उम खोनादों दा नोंथाङा?
खोनादों। बेलासिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनि जासिहरनाय थाबाय।
आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन ओ बे आयदायानो जादों लामा उ बुंनो हागोन ना नोंथां? औ लामानि बागै ब बुंनो हागोना नों?
औ औ दा सानफ्रोमनिबो सुबुं माहारिनि जिउ लामायाव हान्थिनो गोनाङा जाबाय लामा लामानि गेजेरजोंनो जोङो जेराव थांनोब्लाबो थांनांगोन। ओ जि थांखिब्लाबो लामानि गेजेर नोंनो सौहैदो
अ होमबा इबनि बागै एस जे सुंद'यै सा ओ नोंथांनि सिगाङाव आं बुं थिना होनि। ओ लामा होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुं माहारिनि हान्थिनाय लामाखौनो जों मिथिनो मोनो। नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय बे थोर सा थार बाथ्रा आरो लामायाव जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो थाबायो। आरो लामानि गेजे जोङो जों मानसिखौल' बुंनो हाया जोंनि न'आव फिनाय मोसौ एबा सैमा गासैखौबो जोङो ओ ओ गासैखौबो जों सो-लामाजों लाबोनाय जायो। आरो मालाबा सम लानानै बे फोरो हाग्रायाव थायोबा बिसोरो लामाखौ आनज्राय नानै बिसोरो हाग्रा बंग्राजोंबाबो फैयो। लामा होननानै बुङोबा जोङो साफ फ्रोमबो गामिनि एबा सोहोरनि लामाख जोङो डाइरेक्टलि मोजांबो होननानै बुंनो हाया मानो होनबाना लामाया ओ मानसिफोरनिया सोरनाबा सोरनाबा गारजि थायो। आरो सोरनाबा सो मोजां थायो। गामि ओनसोलनि लामाफोर खौ जों बांसिनखौनो गारजिखौनो नुनो मोनो। मानो होनबा बिफ फोराव बांसिनानो अखानि दैस्लुं थायो। आरो अन्थाइफोरजों अन्थाइ सेरेबफोर थानाय आरो बेफोरबायदिनो दैफोर थानाय अखा हाबाथाय अखा हादैफोरनि दै बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो। आरो एसे गारि गिदिरफोर थांब्लानो गामि सोहोरनि लामाफोरा एसेयावनो हाखर जानानै थायो जायगायाव दै एसे अखा हाबाथाय दैया थायो बेफोरबायदि बिदिनो दै थानायजों मानसिफोर थांलायैलाय खालामबाय थानायजों जोंनि लामाया बांसिन गाज्रि जालाङो आरो बेफोरबायदि बिदिनो लामाखौ जोङो आथिखालाव दा जोङो माखासे लामाफोरखौ गामि एसेब्लाबो जों साफा साफा ओ सि सि ब्लकफोर जाबनाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो सोहोरथिंनि लामाखौ बुंनो थांबा बिसिनाया जोबोद मोजां असुबिदा गैयै जोङो सुबिदाखौ जों नुनो मोनो बिसो
औ
जेब्लाबो मोजाङै स्लिम स्लिम फारसेथिं थांग्रा फारसेथिं लां फारसेथिं थांग्रा फारसेथिं फैग्रा खावसे खावसेयै बानायनायखौबो नुनो मोनो मानो होनोमबाना आथिखालाव गारि मथरनि होंगोन दोंगाबो बारा जाब बाय नालाय बेनि थाखाय जोङो लामाखौ खावनायै राननायखौ नुनो मोनो फारसेथिं फारसे लाइनथिं थांनाय फारसे लाइनथिं फैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो जाहाथे बेफोरबायदि खामनाय नि गेजेरजों गासै बो मोजाङै सालायनो हायो एबा थांलाय फैलाय खालामनो हायो होननानै आरो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि लामा गिदिरफोराव जोङो माखासे थाबायग्रा एबा साइकेल सालायग्राफोरनि थाखाय एक्सट्रा लामा दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो ओ आथिखालाव गोबां गोबां गोजौ गोजौआवबो जोङो लामा लामा बानायनायखौ नुनो मोनो। जायगायाव जोङो गोजौआव गोजौजोंबो खारनो हायो। आरो गाहायजोंबो थांनाय जों बेफोरबायदि लामाखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों माखासे ट्रेन फोरनि नि थाखायबो ओ दैफोरखौ बारहोनो एबा अबेबा गेदेर गेदेर दैमाफोरखौ बारनो थाखाय जोङो ब्रिज खामनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो दैमानि अबेबा ओ दैमा बारनो थाखाय बेबायदिनो जोङो दलांफोरनि गेजेरजों जोंबो लामा बानायनानै लायो। नोंथाङा बे लामानि बागै एसे मिथियोबा आंङो फोरमायनो हागोन?
औ ओ लामा बुंङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि लामा थायो। नङासै होमबा दा लामाया जोंहा दङ। माहारियारि राजा लामा आरो हारिमाया रायजोआरि राजा लामा आरो। बिदिनो ओनसोलनि लामा आरो गामि सिंनि लामा आरो गोबां बिदिनो आबाद फोथारफोरनि लामा। बिदि गोबां रोखोमनि दं दा आं बिनि बेलायाव बुंग्रोनोसै आंङो माहारियारि लामा बेखौ जायखौ बुंङो जोंङो गासै रायजोआवनो हाबलांनाय मोनसे
औ खोन्था।
नोंथां नोंथांना बाराद्राय खोनायाखै? नेद नांनायाव था। दे बुंलाय नोंथांङा औ दा खोनादो।
औ खोनादों दा?
औ खोनादो नोंथां।
बे नेसिनेल हाइवे जायखौ बुंङो बेनि बिनि माने बांसिन बाहागोआवनो माने टल गेनट बहायनानै जेनेबा मासुल लानायखौ जों नुनो मोनो। खोनादोंना औ औ औ औ बि नो जेरै जोंनि आसामाव बि गुवाहाटियाव टल गेट दं आरो बिदिनो ओ मेघालआव थांनोसैबा मेघालय बरदाराव दङ। आरो बिद दिनो चिराङाव बङाइगावआव आरो बिदि क'क्राझाराव आरो बि क'क्राझारनि जोबथाजों ओ मोनसे टल गेट दङ बे बरडाराव वेस थांग्रा बरडाराव इदिनो‌ बे माहा रिआरि राजा लामायाव गोबां टल गेद होनो गोनां जायो बिदि गोजान गोजान लामा हान्थिबा दा बि जोंहा माहारिआरि राजा लामानि गेजेरजों माने लामाया गुवारखाय जोंहा थांनाय फैनाय माने बांद्राय ट्रेफिक जायैनि थाखाय खौ मोनब्रै खालामनाय जादों थांनायथिं मोननै आरो फैफिननायथिं मोननै ओ जाहा थे बां फ्राय उसुबिदा जाया सुबुं माहारिया हान्थिनायाव। दा आङो बे माहारियारि राजा ला मानि सोमोन्दै बुंबाय आं दायो आरो ओ रायजोआरि राजा लामा जाय खौ जोङो आसामनि ल' होननानै बुङो जायखौ गुवाहाटिनि फाय जोंनि जे फैनाय बिदि आरो तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटि थांनाय बेबादि खौ जोङो माहारियारि ओ रायजोनि राजा लामा होननानै मिथि दि जायो। दा बेयाव टल गेट बायदिखो जों बहायनाय नुनो मोना। दा बेफोरावबो बेफोरनि गेजेरावबो जोङो रायजोनि लामानि गेजेरावबो जों गोबां ब्रिज अभार ब्रिजफोरखौ जों बहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै देश तेजपुराव बा तेजपुराव अभार ब्रिज बानायदों आरो बिदिनो गुवाहाटियाव आरो बे रायजोनि राजा लामायावल' नङा अभार ब्रिजआ दा माहारियारि राजा लामा जायहा दिल्लीनिफ्राय फैदों बेनि बुब्लियाव गोबां जायगायाव बिदि अभार ब्रिज बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा आङो बेखौबो बुंनानै दोनथ'बाय दा आङो ओनसोलनि लामा बा गामिनि लामा आं बेखौ लोगोसेयैनो बुंनो सोंबाय नोंथां दा ओनसोलनि गामि ला गामिनि लामा होनोब्ला जोङो सरासनस्रै यायै बबेयावबा सिसि ब्लक जाबनाय आरो बबेयावबा ब्लेक टफिं आरो बबेयावबा कासालामा बबेयावबा बिदि सेन्ट ग्रेभेलजों बानायनाय नुयो नोंथां दा बेनि बुब्लियाव दा सिसि ब्लक जाबनाय बेबो मोजां दा ब्लेक टपिक बेबो मोजां गोदान समाव दा जेब्ला जामलांगोन बियो एसे उसुबिदा जायो। दा आरो जायफोरनि लामाया खासा लामा बेफोराव नों बुंनाय बायदिनो नों गासैबो जि बे बाथ्रा सैथोआ बिदिनो दै स्लुं थायो आरो आरो गिदिर गिदिर हाबनानै गोथौ हाखहर जायो। जायो आरो बेयाव थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव गोबां उसुबिदा जायो। ओ दिनो मालाबा ब माबा गारि फैनायाव नोंथाङा थाबायलांब्लायबा अपजिट साइदनि फैब्ला बा थांबाय थानायाव गारिया फैब्ला बिदिनो हाब्रुथारफावनानै बिदि लेथ्रा नांनाय बेफोरबायदि थासारि जायो आरो गोबां माने सलायनो हायि बिदि साइकेल बा गारि सालायनो हायोना आरो गोनां बिदि थासारिया फैयो दा बेनिखायनो बेफोर लामानि मोनसे आखुथाइ दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना
अ ओ नोंथाङा बुंनाय गासैबो बाथ्रायानो थार गासैबो जों दानिया गा गोजान गोजानाव थांनो गोनां जायोबा सिगाङाव जोङो टलगेटखौ बारलांनांगौ जाग्रोयो जायाव मोनसे जायगा सिगांनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो बेखौ बेफोरबायदि टलगेटखौ मोनलाङो। बेफोरबायदिनो बिथाङा गामियारिफोरनि लामाफोरखौ बुंदों। नोंगौ सिसि ब्लक जाबबाय नाय नाथाय जोंनि गामियारि लामाफोराव बुंनो थांङोब्ला एसेबां जायगा गुवारखौ जों मोननो थाङा जायनि नि थाखाय जोंहा गारि गंसे फैयोब्ला मानसिफोरा थाबायनो एबा साइकेल सालायनाय मानसिफ्रा ओंखारनांगौ जायो आरो थाबायनाय मानसिफोरा थाद'नांगौ जायो जायो मानो होनबाना बारद्राय गिद गिदिर गिदिर गारिफोर फैयोब्ला बेफोरबायदि गारिफोरानो गासिबो जायगाखौ लाजोबो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गारि गारि बाराद्राय गिदिर गिदिर फैबाय थायोब्ला एबा माबा माबि बाथाम एबा माबा माबि अन्थाइ बालाफोर रोगाबाय थायोबा मोनसे लामाजोंनो बेफोरबायदि लामाफोरा जोबोद गाज्रि जायो मानो होनबाना बेफोरबायदि लामायाव जाय लामाया सि सि ब्लग जाबो बेफोर सिसि ब्लगआबो बुंनो थांबा मोनसे बोरैबा गागालांफ्लांनांगौबा बियो लारि लारि गागालाङो आरो बेहाय जेबो जाबालासिनो अन्थाय बालाफोर गारनानै दोनोब्लाबो बेफोरो उनाव दुफु दुफु जानानै हाद्रि सोमजिनो हमो जायजों अखा एसे हाबानो जोबोद हाब्रु दैब्रु जानानै गोलो गोलो जानानै थाबायनो थाखाय लामाया जोबोद लेथ्रा जायो अ आरो आथिखालावथ' गोबां टाउन सोहोराव जोङो गोबां रोखोमनि लामाफोरखौनो मोजां खालामना लानायखौ नुनो मोनो आ गावस नि जाय बिगानिफ्राय गावसिनिसि ओ नोगोरनिफ्राय गावसिनि न'सिम लामाखौ जोबोद साफा खालामनाय जों नुनो मोनो नाथाय बिसोरनि साबसिन सिखोन लायैनि समाव मालाबा समाव जायगा लामानि खाथि खाथि जोङो दाखोर दालाफोरखौबो नुनो हागौ जानांगौ मानो होनबाना सा थोमबो मानसि बेंखायनो गावनि न'खरखौ साफा खालामनानै लामाथिंजाय लामानि गाज्रि जानाय आरो लामानि दाखोर दालाफोरखौ मानसिफोरा नायबांनो नागेरा जायनि थाखाय लामाफोराव मोनामनाय फैयो आरो लामा। फोर गाज्रि जालांनो हमो बबा अबेबा लामाफोरखौ जोङो। बाराद्राय नायसननो गेजेर गेजेरजोंनो जोंनिया बाराद्राय लामाफोरा गारज्रि जालाङो। जेरैबायदि गामि ओनसोलाव फिसा हाखर थायोब्ला बेफोरखौ सिगाङावनो फबालासिनो दोननानै उनाव बेफोर बायदिनो दैस्लं थानानै गारि थांलाय फैलाय। खालामबाय थानायजों बाराद्राय जोंहा लामाया गाज्रि जालाङो बेफोर बायदि। गासिबो बु बुस्थुखौ जोङो मोनसे फिसा बुस्थुखौ नुनायनि सिगां जों बेखौ मोजां खालामनांगौ। दा आं बे लामानि बागै नोंथांनियाव जा एसे रोंगौथि मोनबाय आरो जा एसे नोंथाङा आंनो बेसेन गोसा समखौ होबाय। बिनि थाखाय साबायखर आरो दा आं बे लामानि बागै रायलायनायखौ एसेसो एसेनोसै दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।